अ
औ नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामदोंमोन?
आं दा एसे ओरैनो गोलांलाबायनानैसो दंमोन। खाम जानानै
गरम जायाखै आङो आं जो रायनानै दं बोथोरा गरमथारना।
ए जादों जोंनिथिंबो गरमथार
औ ओंखायनो ओरैनो बायहेरायाव जिरायनानै दं आं
औ मिया दाख्लैबो अखा मैया दाख्लै अखा हाबाय थाखादोंमोन नालाय
औ दा ओ माने इसे फांखानि बार जानो बानानै बायहेरायाव एसे जिरायनानै दंथ'यो आङो।
औ हलौ
औ
एसे नोंथाङा नोंथांनि आवाजखौ खोनाया खोनाया मोनदां
ओम ओम दा खोनाबाय
औ दा एसे क्लियारसिन खोनादों हेलौ
ओ फना एसे बोरैबा जानानै खोनाद'आमोनदां
नेटनि औ नेटनि प्रब्लेम जायाना माया
नेटनि प्रब्लेम मोनदों सासे मानसि लेंहरदोमोन नालाय बेआव थांदोंमोन आं
अ अ अ ए मानोबा लेंंहरदोंमोन आरो ना
औ माबा मा बुस्थु होनदोंमोनथाय
अ ओह
जाखांबाय दिनै ओम माइआबो जोंहा दिनै फोजोबनाय जाबाय
औ इसे आ हाया नो बारा बुरा गैखायामोन नालाय दा दिनै फोजोबबाय
बे हाथों।
औ औ नोंथांमोनहाथ' गायखायामोन ना
ओहो जोंना गैया
उम उम बायनानै जायोना माइ माइरंखौलाय
जोङो बायनानैसो जायो
ओ
समाव फ'नसास केजि बिदिनो बायनाय जायो मासआव
अ अ लकेल जायो ना हो रुनाय जायो नोंस्रालाय
बे रुनाया बासमतिआ
ए बायसमुथि जायो ओ मोजां बेनो उम बायनायाव आरो माथो जोंहा न'नि थाबाय नालाय न'निखौनो जानांगौ गोनां जायो
बायनांआ बेनो मोजां ना
उम बायस मुथिआथ' जानोबो गोथाव जायोना
उम आंथ' बुंनो रोंलालै
माइरंनि खेथ्र'आव बुंनो हायाना
उम उम लानो बससै
औ औ
मोन मस जाजनि मोन उम जेबो नङा आरो
उम ए उम औ नोंथांमोन फेनाआ स्पिड जाथारो नामा ओंखायनो आवाजखौ एसे थेरनाय बादि खोनानो नागिरो
बो जिरायना थानाय जायोना
औ बे फेन होबा एसे आवासआ थेरनो नागिरो
एह
ओम
गोजानाव जिरायबाय आं
ओ गोजानाव दासो क्लियार खोनादों गरमानो खाथिआव थानानै जिरायनो लुबैयो लुबैनायालाय
औ फन्द
औ
अह।
अह। हेलौ थेरनाय बादि खोनाबाय थायो नोंनि आवाजखौ। ओ।
दाबो थेरनायसो खोनादों?
औ दा क्लियार खोनादों औ क्लियार खोनादों बि बिदिबासो क्लियार खोनायो।
औ औ औ।
उन्दुदोंमोन होन्दों नामा नोंथाङा?
मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया दिनै माइ हानायनि खुमब्राजों दाउजों ओमफ्राय अमाबो लायबाय, अमाबो एवबाय, ओमफ्राय मैथा ना।
नांगाल जांख्रा होनो ना मा बिथिं नांगोल जांख्रानि।
फोरला फोरला आलु दालि लगायनानै आमफ्राय दिंखिया भाजा। आमफ्राय ना बाथोनसोमोन।
बिदिबा मोजांसिन खोनायो फनखौ दा क्लियार खोनादों।
दा क्लियार खोनाहैदों ना?
औ क्लियार खोनादों बेबायदिबा क्लियार खोनायो। गरमाथ' जाफिनहांलायबाय।
उम जा जाहांलायबाय मैया दाख्लिफोर अखा हाबाय थादोंमोनना बिनि थान्दा थान्दामोन।
औ थान्दा थान्दा थानो मोजां जादोंमोन आरो अखा बांद्राय हायाबाबो दोमैदोंमोन।
उम नोंथाङा ह बे फरेस्टनि खारनायाव खाराखै नामा?
आं खारनाय जायाखै।
एप्लाइ खालामाखै?
एप्लाइ खालामनाय जायासै।
दाथ' सलिगासिनो दंना बियो।
सलिगासिनो दं औ।
उम मानसिफ्रा नायनोबो थाङो।
थाङोनदां औ सोरबा सोरबा ओरैनो बेलासे बेलासे बेलासेथ' नङा। ओरैनो सम बे जानाय समफ्राव।
औ औ जायगायाबो बेरायथावथाव मोजां नालाय।
जायगाया बेरायथावथाव मोजां।
ओंखायनो थांनो लुबैयो मानसिफ्रा नायनो लुबैयो।
औ औ
आरो फिफां साया साया थान्दाबो जायोनदां।
बे हाजो जंना आरो बिफां दङ बिफां लाइफांफोर दङ
अ ओंखायनो मोजां।
बिफां लाइफांनि सिं सिं नालाय।
मोजां जायो। मोजां जादों बेथिं लांनानै होनायानो।
औ ओमफ्राय बे खाथि खालानि मानसिफ्राबो हर हर माबा दोननाय भारा दोननाय बायदि खालामलायदों होनदों नामा।
औ बिदिनो।
खोनादों आं।
बिदिनो गोजान गोजाननि मानसिया फैनानै थानो सुबिदा जादों आरो।
औ औ खमावनो।
माबा थांफिननोबो हाया मानोबो हाया जायोना।
औ औ।
सिबायफोर गोजाननिफ्रायबो मेरला फैदोंनो।
फग
दा ओम बेनि सुबिदा होनो रोंदों मोजां जादों नङाबा गोदाव सोराव बहा थागोन बहा मागोन जायोना।
जायो।
उम।
थांनांगौबा
उम। बुरजाथार होनदों नामा एप्लाइ खालामनाया।
औ उम औ
हेल'।
रुमनि बारा होनदों आं टटेल।
आं टटेल बेसेबां?
पन्सास हाजार।
आइय थैखाबाय बाराबावसो आरोबाव। आरो सायख'गोना बेसेबां?
सायख'गोनखौ
बुंनो हायाखै ओ।
आंबो गोसोआव गैलालै होननाय खोनादोंमोन। खोनादों माने नायदोंमोने माने नायनाया खिन्थु गोसोआव गैला।
गोसोआव गैला साख्रिफोरखौनो मोननो थांला नालाय ओंखायनो सिबायफोर बयबो एप्लाइ खालामनो लुबैयो।
औ औ।
खामानिफोरबो गैला नालाय।
उ
मावनानै जानोबो।
औ
हेल'।
औ।
थसा सा खोनादोंलाय।
मोजां खोनायासै।
बोरैबाबा मोजां खोनायो बोरैबाबा मोजां खोनानो नागिरा।
उम हेल'
औ औ मा ओंखि जाया होनदोंमोन नोंथांमोनहा
औ माबा दालि आलु मिक्स खालामनाय ओमफ्राय माबा दिंखिया भाजा ओमफ्राय मा मा होनोमोनलाय ना बाथोन। नोंसोरनालाय?
जोंना जोंनि जांख्रानि बेदर दङमोन दंनायालाय
औ औ
दिनै फोजोबनाय जाबाय गायनाय फुनायखौ गरमनि दारै बारा गोबाव गायला होननानै बांद्राय बुरजाबो गाय गखाया नालाय
औ आरो बे सानथाम सान्रैसो एसे थान्दा जानना होबायना
औ बे टाइमावनो एसे ओ हाजिराखौबो एसे बुरजा मोननाय जादों नालाय
औ औ
बे थान्दा समाव
औ
बेवहायनो एसे हाग'नाय जादों
औ
आरो एसेबांबो एवनांखाया नालाय
औ औ
ट्रेक्टरजों एवनाय जायो थाब थाब जायो।
औ
ट्रेक्टरजों एवनायाव गुवार गुवार हानाय जायो नालाय दे होमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे दे जागोन द औ।
दे बिदिबालाय उनाव उनफ्राव राय्लायगोन औ दे।
दे।